नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा ओ ओ नोंथांखौ कल खा नायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आं दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां‌ ओ नोंथा नोंथाङा ओ नायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ। दावबायनाय बुङो औ दावबायनाय बुङोब्ला थ जों माने जोंनि गोसोआ बिराद खुसि जाखाङो आरो नोंथां। औ जों बेबायदिनो दावबायनायनि दावबायनाय होनोब्ला जों बे जों बिदिनो दानि जुगावथ जों बांसिनानो दावबाय दावबायनाया बयनि बो सुबुंनि थाखाय बिराद माबा जालांबाय।
औ नोंगौ नोंथां।
लोगोफोरजोंबो थाङो ननिफोरजोंबो थाङो। औ बेबायदिनो जोङो
गोसोफोराव दुखु दाहा दङब्लाबो जों बेफोर दसे बेरायनानैब्लाबो जों गोसोखौ गोजोन होनो हायो गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ नोंथौ।
बिदिनो जोङो ज ज‌लोगोफोरजों बेरायनो थाङोब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनो दानि जुगावथ जोङो दानि जुगावथ जों मबेलनि जोहैनो गोबां जायगाफोरखौ नुनो मोनो जों थांनो हायाब्लाबो मबेल मबेलनि जोहैनो जोङो मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो लोगोफोरजों बोसोराव जों खनसेब्लाबो गोदान बोसोरनि गोदान बोसोर हिसाबै जों खनसेबाबो लोगोफोरजों ज ज बेरायनानै जोङो लावखार ओंखाम लावखार ओंखामखौ जों जानाय जायो बेबायदिनो जों जों बेबायदिनो बेरायनो थाङोब्ला जों मिथिंगायारि नुथाय दावमा दावसा हाजो हाला हाला दंफां लाइफांफोरखौ नुनानै जों जो गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो
औ नंगौ नोंथां
जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांनानै बेफोर नुथाइफोर मोजां मोजां नुथाइफोरखौ नुनानै जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बेरायनो थाङोब्ला जों बेहाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ खौ जों बेरायनाय बेराय फैनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो दुखु खु दाहा दंब्लाबो बेफोरखौ नागारनानै जों ज ज लावखार लोगोफोरजों ज ज लावखार ओंखाम जालायनाय फोरखौ जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो जों बेबायदिनो जों गोबां जायगायाव बेरायनो थाङो बेरायनो थांनो हायो जेरैहाय गुवाहाटि शिलं जोंनि जोंनि सुकि हाजो जै दारागाव बेफोरबायदि गोबां पार्कफोराव जों बेरायनो थाङो जेरैहाय जों सुकि हाजोनि जोङो मिथिंगाया मिथिंगायारि नुथाय दैमा दैसा आरो बेनि हाजोसानि मन्दिरफोरखौ जों नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो औ बेनिफ्राय जों जेरै जों दारागाव हाजो जों बेहयावबो लोगोफोरजों ज' ज' थांलायनानै जों बेहाय दुगैहैनो हायो औ बेबायदिनो जों गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्लाथ' जों बांसिनानो बासफोरजों एबा ट्रेनफोरजों थांनाय जायो
औं नंगौ नोंथां औ
बिदिनो जों जेब्ला आं जिनै जिनै जिनै थाखोमोन अब्ला जों बेहाय मोनसे प्रेकटि केलनि थाखाय बेरायनो थांदोंमोन बेहायथ' गोबां फरायसाफोर थायो नालाय बेनिखायनो
औ नोंथां
अ जोङो बफोरजों थांनाय जायो बेहाय जों गोब नुफेरि जायगा नुफेरि नुफेरि जों माने गोबां मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथाङा बे एसे दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो दावबायनाय होनोब्लाथ' गासिबो सुबुङानो मिथिखनाय नङा होमबा जों गासिबो सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां बे बेबायदिनो ओ दा निसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंङो गोबां जायगाफ्राव दावबायनो हायो आथिखालावथ' जोंना गोबां गारि मटरनिबो जेबो जिंगा गैला नालाय नोंथां ओ गोबां ओ दावबायनानै जोंङो गावबा गावनि गोजोननायखौ लानो हायो अ बेबायदिनो जोंङो दावबाय दावबायनाय होनोब्ला जोंङो बेबायदि न'खरनिफोरजोंबो जों दावबायनो हायो आरो बेबायदिनो लोगोफोरजोंबो जोंङो दावबायनो हायो ओ बेबायदिनो जोंङो नोंथां दावबायनानै गासिबो सुबुंफोरानो मोजां मोनो बेबायदिनो नो नोंथां ओआबो ओ बेबायदि शिलंआव दावबाय फेरबाय नोंथां ओ बेबायदिनो शिलंनि बे ओ इलिफेन्थ फर्दाव ओ जायखौ जोंङो गोबां समायना नुथाइजों लोगोसे मिथिंगायारि नुथायाइ बायदिसिना खौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो बेयाव गासैनिबो गासै गासैबो गोजान गोजान दावबायफैनाय सुबुंफोर गुबुन गुबुन हादनि सुबुंफोरफोरखौ खौ जोंङो लोगो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो जोंङो बेयाव दै बाजुमबो जों नुनाय जादोंमोन जायखौ जाय जा-जाय ओ हाजोनिफ्राय दै गोलैनाय बेखौ जों दै बाजरूम होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोंङो नु-नुनानै जोंङो जोंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन। ओ बेबायदि बिदिनो जोंङो बेयाव ओ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ग'ला होनानै माबायदि जिउ खुंबोदों आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि बेफोरखौबो नुनानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों ओ नोंथां बिसोरनि राव हारिमु बेबायदिनो गाननाय जोमनाया ओ जोबोद आलादा ओ जायखौ होनोबा जोबोर सोमोनांथाव होननानै बुंनांगोन ओ बिसोर जाबाय बिसोर जोंनि गाननाय जोमनायफोरा ओ जोबोर ओ ग बेबायदिनो जोबोर ओ रं बे बेबायदि गाब गोनां जोबोर समायना बे बिनिखा ओ बेबायदिनो बिसोरो। गावबा गावनि द्रेसखौबो बेफोरबायदि फालांगि खालामो जाय खौ जोंङो बेरायनो थांङोब्ला दसे सम गानथनानै जोंङो। बेबायदिनो ओ सावगारि सेबखांनो हायोआरो नोंथा थां बेबायदिनो जों गुबुन हारिनि द्रेस गाननानै बिसोरनि हारिनि द्रेस गाननानै जोंङो सावगारि सेबखांनानै सेबखांजानानै जोंङो गो जोबोर गोजोननायमोनदों नोंथां ओ बेबायदिनो बो हाजो ओह बेबायदिनो शिलं जायगायाथ' गोबां हाजोआनो नंङाहोमबा नों थां हाजो जायगा बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि ओ गा सु सुबुंफोरा ओ बेबायदि दावबायनो फैनानै गुबुन गुबुन बेबायदिनो मोज मोजां मोजां नुथाय नुनानै ओ बेबायदिनो गावबा गावनि गोसोखौ गोजोननाय लानोहायो नोंथां। ओ बेबायदिनो आथिखालाव जोंना बेरायनो थांङोब्ला जोंना एसे सांग्रांङैबो थांनां थांनोगोनां जायो ओह आथिखालावथ गोबांस सुबुंफोराबो गोबां ओह सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नोंथा थां ओह आथिखालाव गोबां मिथियि जायगाखौ मिथिनो हायो। आरो नुयै जायगाखौबो जोंङो मबाइलाव लके ओह लकेसन नायै नायै थांनानैज। जोंङो मिथिनो हायो ओह बिनिखायनो नोंथां ओह दावबायनो थांनायफोरावजों जोंना गोबां खै खैफोदफोरबो जोंना जानायखौ जोंङो आथिखालाव जोंङो नुनोमोनदों। ओ मानो होननानै बुंङोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां सोलोंथाइ गोनां जानायनि बेलायाव गोबां ओह बेबायदिनो गोबां जायखौ जोंङो जाय खामानिखौ जों मावनो हाया बेफोरखौ जोङो मावनो हानायखौ जोंङो नुनोमोनो। ओ बेनि अनगायैबो नोंथ थां ओह बेबायदिनो जोंना बेरायनो थांनाय टायेमाव लामा सामाफोराव बेबायदिनो गोबां ओ रां सिख खना लांनाय आवथेनानै रां सिख'ना लांनाय बा जोंनि मबेल स मबेलफोरखौ सिख' ना लांनाय जोङो आथिखालाव गोबां जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो नोंथां बे दावबायनो थांनाय समाव एसे सांग्राङै थांनायखौ थांनायाबो मोजां होननानै स सानो ओह मानो होनोब्ला नोंथां बेबायदिनो जाहाथे लामा सामाफोराव सिखाव दाखेद फोरनिफाय रैखाथि मोननोहायो। हानाय हानाय बायदिनो नोंथां एसे मोजाङै साननाया मोजां होननानै सानो। आ मानो होनोब्ला नोंथां बेयाव ओह ओह गोबां ओह सिखाव दाखोतफोरा आवथेनानै बा गावबा गावनि बेसेनगोसा जिउखौबो खोमानो ना लानायखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनबोदों आरो आथिखालाव गोबां गाज रि मथ'रा बांबोनायनि जाहोनावबो बेबायदिनो गोबां एक्सिदेन जानानै गोबां सुबुंफोरखौ जिउ खहा जानायखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों। ओह बिनिखायनो बेरायनो थांनाय होनाव एसे सांग्राङै थांनाया मोजां होननानै सानो नोंथां। ओह बेबायदिनो नों थां दावबायनायाव दाव दावबायनाया दावबायोब्ला जोङो गोबां जायगाफोरखौ मिथिनो मोनो जायखौ जोङो नुफेरि जायगाखौ नुनो हायो। ओह बेबायदिनो बिसोरनि दावबायनायाव बिसोरनि राव, हारिमु, गाननाय-जोमनाय बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन
औ औ।
बेबायदिनो नोंथां बिसोरनि जानायफोराबो गोबां आलादा। जोंनि ओनसोलनि ओनसोलनिबायदि नङा हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा। ओ बिसोरो नोंथां गोबां गोबां बेसादफोरखौनो बिसोरो रुनानैसो जायो मैगं-थाइगंफोर खो ओ जोंबो नोंथां बेयाव ओ ओ बेरायनो थांनायाव ओ बेबायदिनो ओंखाम जानाय जादोंमोन नोंथां। बेयाव जोङो बेबायदिनो ओ ना बेदरफोरखौ जोङो रुनायखौनो मोनजादों आरो बेबायदिनो मिगंफोर खौ जोङो रुनाय मोनजादों आरो नोंथां। बेबायदिनो बेलेक बेलेक बिसोरनि जानाय लोंनायाबो जोंनि साय बेलेग आरो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जोंनि ओ बेफोरबायदि जानाया आलादा बि बेबायदिनो जोङो गो गोबां मिथियै जायगा गाखौ बा ओस ओ मिथियै जायगा खौ मिथिनानै बा सोलोंनानै जोङो गावबा गावनि ओइ ओ गोजोननाय लानो हायो आरो गोब बां गियानबो सोरजिनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों नोंथां। औ औ नोंथाङाबो ओ बेफोरबायद दि ओ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
बायदिनो बारा गोजानावथ' नङा जेरैहाय जों शिलं, गुहाटि बेफोरावनो बांसिन बेरायनो
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेनिफ्राय जों गोबां मोजां मोजां जायगाफोर नुनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो गुहाटि थाङोब्लाबो जों गोबां मोजां मोजां पार्क नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बुलुं बुथुर दैमाखौबो जों नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
हायजों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर बेरायनो फैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
ना नुथायखौ नुनानै जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथाङा बांसिन औ नोंथाङा बांसिन लोगोफोरजों बेरायना मोजां मोनो ना न'नि मानसिफोरजों बेरायना बांसिन मोजां
औ नंगौ नोंथां आङो औ नोंथां हागोन बेबायद दिनो आङो बांसिनानो आङो ओ लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो नोंथां ओ न'खरनिफोराथ' बेबायदिनो गोबां समनि आंखालाव बेरायनायबो जायाना बेरायनायबो जाया नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बोसोराव ओ खनसेखौ ओ बेरायो नख'रनि फोराबो बेयावबो थाङो बेबायदिनो बांसिनानो आं लोगोफोरजों बेराय बेरायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला न'खरनिफोरजों बे राय बेरायब्ला बिसोरबो गोबाव समनि आंखालाव गोबां न'खराव गोबां सम होनांगौ गोनां जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बेरनायफोराव बो न'खरनि सुबुंफोरा गोबां ओम स सम होनो हा हाया नों थां बिनिखायनो आं बांसिनानो लोगोफोरजों बेरायनानैनो मोजां मोनो नोंथां
औ नंगौ औ।
नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना होबाय नङा होमबा नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ नोंथांजों बेबायदिनो दावबायनाय नि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथां ब्ला गोजोन्थों